नोंथां औ खोनादो दे नोंथां औ नोंथां। गोजोन फुंबिलि नोंथां औ गोजोन फुंबिलिनि गामलायनाय थाबाय औ। औ नोंथां दा नों थां जोङो दिनै ओ गुबुन आयदानि सायाव रायलायलायनोसै। औ दा आङो नों थांनो ओ जोंनि गोदो गोदायनि बर' राजा जो जोहोलाव जोहोलावजो फोरनि बागै ओ बुंनो एसे फोरमायनो सानदो‌ आरो नोंथांनो औ। दा नोंथाङा ओ खोनासंलांदो।
अ।
सोंनांगौबा दा सोंलांदो गेजेराव औ औ दा नों नोंथां अ दा जोंना गोदो गोदाय जोंना ओ बिर जोहोलाव ओ बिर दैमालु होननायमोननि नामखो थ' नोंथाङा खोनादों जानांगौ एसेबाबो ओ बिर दैमालु ओ औ बर औ औ औ बिर दैमालु बिरगोस्रि सिख्ला गाम्बारि सिख्ला रुक्मुनि उसा देबि भगदत्त नि बागै आङो ससे ससे जि हायो बे खौ बुं नोंथांनो फोरमायलांसै आरो नोंथाङा खोनासंदो गिबियावनो बिर दैमालुनि बागै ससे बुंसै ओ बिर दैमालुआ मानो डिमापुर रायजोनि सासे खोम बड' जोहोलावमोन आरो बिथाङा बिर दैमालुआ उन्दै समाव ओ बिनि मुङा दैमालुमोन मोनब्लाबो देरनानै बुदाय मुङैसो बेखौ बिथांखौ मिथिदोंमोन आरो बिर दैमालुखौ औ ओ दैमालुआ ओ दिमापुर रायजोनि दायामाल राय जोनि राजानि ओंखाम संग्रा शिब बोराइ बाथौ मन्दिरनि जोथोन ला लाखिग्रामोन आरो बिथाङा। ओ देरखो देरदोखोन देरनानै बिथाङा सासे बोलो गोरा खमलायग्रानि मुं लाखियो आरो बिथाङा देरनानै आरो बेनि उनावसो गोहो बोलो खौ नुनानै दैमालु मुङै ओ बिथांनि नामखौ ओ गाहाय सानथ्रि खालामो आरो।
औ नंगौ।
बिथाङा देरनानैसो माने बिर दैमालु जाहैदों आरो। बिनिखौ बोलोखौ नुनानै। बिथांखौ बिथि मुङै बिर दैमालु मुङै दोननाय जादों आरो।
औ मिथिदोंमोन आरो बिदियैनो बेखौ बिल जोहोलाव दैमालु होननानै।
औ। औ थाइ बेखौबो गावजों गाव हिंसा खालामना जोबथेसालियाव जोबना दोननानै जोबोरै बुथारनो। हायैलाय खोमायाव साहा गुदुं होनानै। ओ। दुखु नांथावै बुथारदोंमोन आरो बेखौबो। गोब्राब माने सहायै मिनो हायै सा होदोंमोन आरो बेखौ माने बिदिनो। गावजों गावनो हिंसा जालायनानै मेगन सानानै बि ओ बि थांबिर जोहोलावखौ। बा बिर दैमालुखौ। बोलो गोरा बिदिनो मुंदांखा जानायाव। मानसिफोरा हिंसा। हिंसा साननानै बेखौ बुथारनो नागिरदोंमोन। बुथारनो हायियाव उनाव खाथाबनानै बिथांनि खोमायाव। दै गुदुं सोना होनानै। बिथांखौ। जोबोद दुखुुनांथावै। बुथारदोंमोन आरो।
अ बिदि मोन आरो ना?
औ औ दा बिथाङा बिदिनो थैलांबाय दा आङोओ
औ।
ओ एबारो बिरगोस्रि सिख्लानि बिरगोस्रि सिख्लानि बागै ससे बरफोरनि। बुंलांसै आरो नोंथांनि सिगाङाव औ औ जगोनदे दासिम बाक्सा दुलाराय ओ दुवारनि। माने रायजोनि अ। आइजो दैदेन गिरिमोन बिथांङा। बिरगोस्रि सिख्लाया बाक्सानिनो बाक्सा बाक्सा रायजोनि दैदेनगिरि आइजो सासे बै समाव ओ ओस ओम सिमसाफोरा हायेननि औ। मोन गासै मोनजिसे जायगा खौ गावसिोरनि आथिंस सिङाव लाना मोनफादुवारनि सासे दैदेनगिरि दोनोमोन आरो औ। बोसोराव बिसोरो ओ जायगानि दैदेनगिरि खाजोना खांना ओ हरनांगौमोन आरो बिसोरनि जायगानिफ्राय। ओ माने फैसा खांनानै।
औ रां।
ओ रां खांनानै।
रां रुफा जेरै सना बायदिसिना खांनानै माने।
बिदिनो बिदिनो अ बोसोर बोसोराव बोसोराव। खेबसे मोसानायाव खेबनै बेबायदि नांगौमोन आरो। दा हरनो हायाब्ला मा होनो सिख्लाफोरखौ लांनानै। बर' सिख्लाफोरखौ लांनानै अ आइजोफोरखौ लांनानै। मानो गंगार हाजोआव। हाबा होयोमोन आरो जर जबस माने। अख्रायैनो। अख्रायैनो। सिख्लाफोरखौ फैसा हरनो हायाबाथाय सिख्लाफोरखौ लांनानै आइजोफोरखौ लांनानै हाबा होयोमोन आरो।
औ औ बिसोरखौ बिदि खालाम।
खालामनाय जायोमोन आरोना आरो हौवा। फोरखौ गावसोरनि मा होनो ओ बिखौ दाहोना दाहोना खालामनानै दोनहोयोमोन आरो। खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों दे नोंथां औ। फैसा हरनो हायाबाथाय सेंग्राफोर खौबो लांनानै बिसोरखौ खामानि मावग्रा। बा दाहोना। खालामना दोनहैयोमोन आरो। ओ बिनिनो। माहारि। आरो हा दरनि सायाव ओ अन्नाय बिसोरनि मैखारि आखलनि माने दुथां आखलनि। थाखाय ओ सिस मा सानथ्रिफोरजों। गरायाव गाखोना। बार बायदि। दावहा नाङै-नाङै बिरगोस्रि सिया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लादोंमोन आरो बेबायदि इनाय उदखारिनि थाखायनो बिरगोस्रि सिख्लाया दावहा नांनानै दावहा नाङै-नाङै थैलांदों दोंमोन आरो बियो
माने दावहाजों लोगोसे गाव गोबां माने
औ सुबुंफोरखौ रैखाजों लोगोसे गाव जिउ बावसोमनांगौ जाहैबाय आरो ना औ बिनि थाखायनो बिथाङा जिउ गोमालांबाय आरो बिरगोस्रि सिख्लाया आरो जोंना बिरगोस्रि सिख्लाखौ बर' फ्रा थेंफाख्रि होननानैबो मिथिनाय जायोमोन आरो औ बिरगोसि सिख्लाखौ
औ
दा बिदिनो थैलांनायसै आरो बिथाङा
औ
दा आङो उनाव एबारो गाम्बारि सिख सिख्ला गाम्बारि सिख्लाखौथ' नोंथाङा खोनादो जानांगौ गाम्बारि सिख्लानि मुंखौ एसे एसेबाबो दा आङो गाम्बारि सिख्लानि बागै एसे बुंलांनोसै आरो नोंथां सिगाङाव नोंथाङा एसे खोनासंलांदो
औ जागोन नोंथां फोरमायलां नोंथाङा
गाम्बारि सिख्लाया बिजनि हादोरसानि बर' रानिमोन बेयो बिजनि हादोरनि बर' रानिमोन आरो मोनसे समाव बिजनि हादोरसाया भुटान रायजोजों गोरोबथा खालामना भुटान रायजोनिनो बोसोराव खेबफा माने सना, रुफा हरनांगौखौ सहायनो हायोमोन हायाखैमोन
औ
बिथाङाबो बिदि बेबायदिनो जादो बिजनि हादोरसायाव भुटान राजाजों गोरोबथा खालामनायाव बिदिनो हरनांगौमोन आरो बिदिनो सना रुफाखौ बोसोराव उम औ खाजोना हिसाबै अ दाबि मोन जर जबस्थ खालामोमोन गाम्बारिया सिरि सिरि माने भुटान रायजो खौ माने गावनि गेजेेन खालामनो नाजादोंमोन आरो। गाव माने जुजिदोंमोन बियो गावसोरनि माने। औ आरो बोसोराव गादरना लाखिनोबा फेजेननो बिसोर औ मा होनो? अ बिसोरनि मा होनो बिसोरनि‌। मा होनो अ माबायै खामानि मावदोंमोन आरो।
उम।
आरो मा होनो बियो बोसोराव हरनांगौखौ खाजोनाखो हरामोन आरो गाम्बारि सिख्लाया। औ बेनिथा खायनो उनाव भुटान राजाजों गिलु बालु दावहा नाङो। बिथाङा गाम्बारि सिख्लाया औ। ओ गसाइमिनि रेल स्टेसननि। खाथि खालाहा माने बेसे बा गिदिर गंसे फुख्रि जावहोना बे फुख्रियाव गावनि गरायखौ दै लोंहोयो। लोंहोबाय थादोंमोन आरो बियो आरो गावसोरनि आरो गाव गावबो दुगैयोमोन आरो। बे फुख्रि खौनो मानो फुख्रि फ फन फुख्रि होननानैबो मिथियोमोन आरो। औ गाम्बारि। जोहोलावा
औ।
गाम्बारि जोहोलावजोआ माने दावहा नाङै नाङै दावहा थि थिलियावनो जिउ गोमानाङो आरो बिथाङाबो। जिउ गोमानांदोंमोन। दावहा नांनानै।
दावहा नाङै नाङै माने बिनि जिउआ गोमालांबाय आरो।
थेवबो बिथां आइजोआ माने भुटान राजानि सिङाव खर' गंलायाखैमोन आरो। उनावहायबो बियो औ। थेवबो थैलांदो थेवबो खर' गंग्लायाखैमोन आरो। दावहा नांनानै औ औ दा बिथाङा बेबायदिनो थैलांलायबाय। दा आङो औ। उनावहाय ओ रुकमुनि रुक्मनि बर' जोहोलावजो बिथां नि बा गै ससे फोरमायलांसै औ फ्राय माने उन्दैनिफ्राय हालांनो हागोन ना बेखौ नोंथाङा फोरमायनो एसे औ उन्दैनिफ्राय जा जिउ खोमाबाय औ देरनायसिम माने मा
मोजां हाबा मावलांबाय माबोरै सोरखौ रैखा खालाम
खौ रैखा खालामलांबाय बिदि बुंलांदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै दे आं जि हायो इखौ फोरमायलांसै रुक्मनिया बर' फोलेरनि सासे ओ बर' फोलेरनि राजा ओ भिष्मकनि फिसाजोमोन बिथाङा। राजा भिष भिष्मकनि ओ फिसाजोमोन आरो बिथाङा आर्ज्य फोलेरनि माने देरसिन अरटार ओ श्री कृष्णआ रुक्मनिखौ हाबा खालामदोंमोन हाबा लादोंमोन ओ बियो इनायनो मोसानो गोरों। सासे राज खुंग्रिमोन आरो बिथाङा रुक्मनिया बिनिखायनो मोसानायजों लोगोसे बर'नि हारिमु खौ गावनि हादराव गोसार होनो खाबु मोनदोंमोन आरो बिथाङा दा बेबो जोबबाय दा आङो ओ उषा देबिनि बागै ससे फोरोंलायनोसै नोंथांनो। बुंलांसै ओ बर' राजा ओ बाननि फिसाजो उषा देबिखौ ओ श्री कृष्णनि फिसाज्ला अनुरुदा हाबा खालामदोंमोन आरो उषा मा होनो उषा देबिनि बिलोग गो बा चित्रलेखाया मा होनो बि जोबोद समायना सावगारि आखिनो रों गौमोन आरो। सानसेखालि ओ उषा देबिया माने गावनि जिउनि जुलि। जागोनखौ माने सिमाङाव नु दंमोन आरो बिथाङा।।
औ औ।
बिलोगो ओ चित्र लेखाया बे जोहोलाव बे जोहलावनि महरखौ आखि खिना होनानै
औ।
थिनो मोनबायदि बियो रावबो नङा श्री कृष्णनि फिसाज्ला अनुरद। जोबोद सावगारि आखिनो रोंनायमोन ओमफ्राय बिदि आखिनानै ओ श्री फिसाज्लासो जाहैदोंमोन आरो बेबायदिनो बिसोरनि हाबाया माने जानानै थांदोंमोन आरो। जानानै थांदोंमोन उम माने उषा देबियाबो माने मोसानो गोरोंलाय गावनि जायगायाव बरनि मोसानायखौ मोसानाय बेलायाव औ गोबां माने आखा फाखा मोन आरो आखा फाखा मोन औ आरो मा होनो उम
औ।
गोसार मा होनो? उशा देबियाबो मा होनो मोसानो गोरोंथारमोन आरो गावनि जायगायाव बरनि मोसा नायखौ बियो फोरोंदोंमोन आरो। बरनि मोसानायखौ।
उम।
दा आङो जोंना मा होनो सासे भगदत्त भगदत्तनि बागै राजानिन बागै ससे फोरमायलांदो। दा ससे खोनासंबावदो मा होनो सा सानजा भारतनि मा होनो प्रागज्यतिसपुर एबा मा होनो? गोजाम कामरुपनि गोहोगोरा भगदत्तआ सासे मा होनो बोग्दादमोन आरो माने गोहो गोरा सासे बर' राजामोन बियो। गोहो गोरा बर'फोरनि औ सासे गोख्रों माने औ सासे औ राजामोन आरो राजामोन बियो मानो बिनि बिनानाव भानुमथिखौ माने गरबिननि देरसिन करबि कर नि देरसिन बिदा दुरजधना मानो हाबा खालामदोंमोन आरो बिनानावखौ बे औ बेनि बखायनो मा होनो जोंहा भारतनि मुंदांखा ओ कुरुषेत्र दावहायाव मा होनो राजा